आं खोनादों
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ हबा जोङो नोंथां ओ एसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांजों कल हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ होमब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनिनो माखासे ओ जेरै जोङो न'आव बानायनानै मोननाय आइजें आयला बा न'जों बा दंफां बा औवा बेफोरबायदि बायदिसिना जों बानायनाय आइजें आइलाफोरनि सायाव जों एसे सावरायनि
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जोङो मा मा मा ओ आइजेंफोरखौ जोङो औवा आरो दंफांनिफ्राय जोङो बा बानायनानै लायो बा जोङो न'वाव ओ बानायनानै जोङो बाहायो आं एसे बेनि सायावनो आं गिबियावनो माने एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै आरोना नोंथां‌।
औ औ
औ जोंहा औवा आरो दं फांनि बाहायनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरा बा बर' समाजाव बर' नखराव माने गोगोम माबा दङ आरो ओ बेफोरो ओ जायगा आवग्रिनानै लादों एबा गोहोम दङ। जोङो औवानि ओ बानायनाय होनोब्ला जोङो ओ जेरै गथ' जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जों थैजासिम जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि गेजेराव जोङो जे रै गथ' सासे जोनोम गोरलै जोनोम जायोब्ला बैनि उथुमायखौ ओ हास'नो थाखायबो जोङो बे औवाखौनो बाहायो। ओमफ्राय जोङो जोंनि न' लुनायफोराव जोङो बे औवाखौ मैखोमै जोङो बाहायो जेरै ओ खुन्था लोगोसे इन्जुर बानायनो आरो ओमफ्राय फेराय बा मान्दालि बेफोरबायदि ओ थेवोल बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो औवानिफ्रायनो बानायनानै ओ लायो ओमफ्राय जों बानाय औनिफ्रायनो। औवानिफ्राय लानानै जोङो बेखौ न'खौ जोङो बेबायदि खालामनानै जोङो लुनानै लायो आरो जों बेयाव बे न'फोरावनो जोङो जिउ खुङो जों गोदोनिफ्राय खुंबोदों ओ थिग बेबायदिनो आरो जोङो आबाद मावनायनि बेलायावबो बैफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ माइ मारा नानाय समाव जोङो बेखौ माइखौ ओ जिगाब खौ एरखांनो बास खायनो थाखाय जोङो उम
बे हुकेनखौ जोङो बानायनानै औवा बिजौनिफ्राय जोङो हुकेमखौ बानायनानै लायो। ओ थिग बेबायदिनो आरो ओ बिनि नां ओ नांगोल दिला जोङो ओ जुंगाल ओमफाय मै दांफुर ओमफाय ओ लावथि बेफोरबायदिखौ जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बानायो बा औवा जों बेफोरखौ बानायनानै लायो। दा बेनि अनगायैबो जोङो जानाय बा संनाय खावनायावबो जोङो बे औवाफोरखौ बाहायो जों जेरै ओ ओंखामफोरखौ एरनो थाखाय जों खादौ बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। ओमफ्राय लोगोसे आरो बे दङ जोङो। नाफाम जोङो नाफाम बानायनाय समावबो जोङो बे नाफामखौ सोनानै दोननो बे औवानि हासुंखौ जोङो बाहायो। बेबायदिनो जोङो सोनानै दोनो। ओमफ्राय जोङो माइब्रा जौ बिदै बानायनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जों जाय माइब्रा माइरं बा माइरंखौ जोङो सोलामनो थाखाय बे खासिनिख' होननायखौ जोङो बाहायो। थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो बे माइब्रा बिदि बानायनो थाखाय जोङो जेब्ला संनानै जोङो एमावखौ गलायनानै बबेबा बासोनाव बा जों सोनानै दोनो बै समावबो जोङो ओ बिदैखौ जमा जाहोनो थाखाय बा बिदैखौ गोरलैयै हावखांनानै ओ हानाय बायदियै जोङो औवानि ख बा माबा ख' बानायनानै जोङो बेयाव बे गेजेराव माइब्रा जौ बिदैनि गेजेराव जों सोनानै दोनो आरो अब्ला बिदि दोनोब्ला जोङो बै माइब्रा बिदैखौ बोखांनो थाखाय होनबा जोङो गोरलै जायो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ बे बेबायदि जोङो ओ खालामनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय जोङो आरोबाव जोङो माखासे हाबाफोराव नुयो बेबायदिनो संनाय खावनायाव जोङो बन महरै जोङो बाहायो ओंखाम संनायाव बेखौ अर सुयो ओ बेबायदिनो जोङो आरो न'खरनि ओ बाउणडारि एबा जोङो न'खरनि बिथाखौ बुंथेनानै जों लायो बेफोरबायदि मोसौ बा बोरमा अमाफोरनिफ्राय जोङो ओ रैखा मोनोबा जोङो बेफोरखौ जानला मोनानला हाबनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो सोरगिदिं ओ बेरा जोङो दुमनानै लायो बे औवाजोंनो थिग बेबायदिनो जोङो औवाफोरखौ बाहायो आरो लोगोसे मानसि जों गोथै थैयो मानसि गोथै थैनायाव जोङो बै मानसि गोथै बेखौ गारनो लांनायावबो जोङो बे औवा खौनो जोङो मैखोमै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि औवानि बाहायनाया जोंनियाव गोबां दङ ओमफ्राय दंफांनि बाहायनाय होनोब्ला जोङो दंफाङाव दंफांखौ जोङो नांगोल जों नांगोल बानायनायाव जों दंफांखौ नांथारगौ बा दंफांनि दंफांजोंसो जोङो नांगोलखौ बानायो बेनि उनाव जोंनि जा हाबा हाथासुनि हाबा दङ बे हाबा बे आसार खान्थियावबो जोङो बे दंफांनि बानायजानाय जों हाथा जायखौ ओ हाथा होनो बे हाथाखौ जोङो बाहायो आरो बेबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जों गोबां ओ आरोबाव दोङो बेखौ अर सुनायावबो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव अर सुनायाव जोङो बाहायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो माखासेफोर दंबावो ओ नोंथाङाबो बेनि सायावनो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ नोंथां औ जागोन जागोन बि जोंनि ओ जिहेथु जोङो गोनांथि जानाय ओ माखासे। जे आइजें आयलाफोर होनोब्ला जोंनि आबाद मावनायावनो होन बा जिखुनु खामानि मावनायाव जों बेफोरबायदि आइजें आयला मा ओ दंफां आरो औवाजों बानायनानै लानाय जायो
नंगौ
जेरै आबाद मावनो थाखाय बि खदालफोर खदाल बेखौबो जों हौवाजों बानायो बा हालेवनो थाखाय नांगोल।
औ।
बेखौबो जोङो ओ मा होनो दंफांफोरजों बानायनाय जायो
नोंगौ।
आरो बेबायदिनो गोबां जोंना नांगोल जुंगाल जा आरो मुलिफोरखौबो जोङो न'नि औवाफोर बानायना लानाय जायो रयना रयनाखौबो जों दंफां आरो औवा जों जायो आरो बिदिनो जेनेबा जों सिखानि बिखुं हक जिखुनु हक आरो जोंना बारि नो थाखाय गासिबो बेराफोर दुमनायाबो जोंनि न'नि औवाफोरखौनो बांसिन बिदिनो गोबां माने आइजे आयला जोङो माइ सालिनो थाखाय सानदांगा माइरं सालिनो थाखाय माबा सानद्रि जा संग्राय जा बेफोरखौ जों गासैखौबो माने औवाफोरजों बानायनाय जायो आरो जेरै
औ औ
मा होनो इखौ जोंहा माखासे जोङो ना सानो थाखाय माहोनो खखा बानायनाय खाथि बानायनाय सेन बानायनाय बा जेखाइ हेबनाय खबाइ हेब नाय जों इफोरखौ माने गासिखौबो औवाफोरखौनो बानायना लानाय जायो
नंगौ नंगौ
आरो जोंना न' लुनायफ्रावबो जों खुन्थिया होनायफ्रा जोंना बांसिनानो सिगां नै दानि समावसो जों बांसिन सिमेन्टफोरखौ अन्थाइफोरखौ बालाफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
जोंथ' सिगांनि समाव जों खुन्दियाफोरखौ दंफांनि बा खामसालिफोरनि खुनथियाफोरखौ जों औ औवानि बेफोरबायदि मुदा गासिबो फेराइ हेबनाय मा हेबनाय जोङो गासिबो औवाखोनो बाहायनाय जायो
नंगौ
जोंनि न'खराव माने औवाफोरा माने थानांगौ जायो आरो गामि गामि ओनसोलावहाय
औ नंगौ
गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो बिदिनो माखासे फिसा फिसौ मा होनो दंफां ओ मैगं मानलाग्राफोर माखासे गायोब्लाबो जेरै सबाय बिमा थाइबें
औ
ओ मा होनो खुमब्रा बा गरसिफोर बेफोरखौ जोङो गायोब्लाबो औवानिनो माखासे बैसां बैसां बानायनाय बा इसोर थाइबेंफोरखौ बैसां बानायनायावबो औवानि बिजौखौनो मानलानो थाखाय थुनानै होनाय
नोंगौ
खांख्रिखरलाफोरखौ मानला होनाय माने गासिबो जोङो मा औवाजोंनो बानायनाय जायो
नंगौ नंगौ
जोंना औवायानो औवायानो खामानि
औ
दंफां आरो औवाखौनो जों बांसिन बाहायनाय जायो नङा होमबा
नोंगौ
गोनांथि जानायाव बाहायनाय
औ
गोबां जिखुनु खामानियानो जा जोंना बेलेग बुस्थु गैयाब्लाबो औवा आरो ओ दंफाङा जोंना माने जबोद गोनांथि आरो जोंनि आइजें आइला गासिबो आयजें आयला जिखुनो सियारानो बुं बा दाइनिं थेबोलानो बा थेबोल बानायनाय उन्दुग्रा सौखि बानायनाय बा लेखा फरायनाय टेबोल बानायनाय
औ
जिरायनो थाखाय जोङो खामख्लायफोरखौबो
बानायनाय जायो आरो माखासे नियमनि थाखाय गाम्बारिनि
औ
खामफ्लायफोरखौबो जोंना नांगौ जायो नङा होमबा बबावबा नियम निथियाव बे बाहायनाय जायो
नोंथांङा जेरै बुंदों बिदिनो माने जोंना आइजें आइलाफोरनि गासिबो औवा आरो बा बांसिन बानायना लानाय जायो आरो
औ औ जोङो नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो माने मोनफ्रोम खामानियावनो जों बेफोर ओ औवा एबा जोङो बे दंफांफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जों औ बेफोरखौ जोङो बाहाय माने जोङो बाहायथारनांगौ होननानै जों बुंनांगौ आरो जों बेफोरनि अनगायै माने जाया होननाय बायदि जोङो बुंनो हायो आरो औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां
औ औ जोंना समाबो जाबाय।
औ दे होमबा। औ